हेल' हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे आंबो।
औ
अ नोंथां मा खालामफै दङ?
आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दंथयो नोंथां।
अ नोंथांजों आङो मानसे खोथा ओ सावरायनो आन्दासाव
औ नोंथां सावरायजागोन थारैनो।
अ ओ जों जोंनि बर'फोरा दानाय दाना लुनानै इ माबायदि दावगानो हादों बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां। ओ जोंनि बर' हारिफोराथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो माने सि दानानै बिदिनो बेफार फालांगि खालामना जाबोगासिनो। नङा होमब्ला नोंथां?
औ ओ
बिदिनो जोंना ओ बर' हारिया जेरै सि दानाय लुनायजों लोगोसे जोंना न'खर सालायलांनायजों लोगोसे जोंना बेफार फालांगि खालामनायजों माने बेफोरबायदिनो जोंहा माने गोदोनिफ्राय माने गोबां बेफोरबायदिनो न'खर सलायनानै जाबोगासि नो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना सि सिखौ माने ओ माबोरै दायो होननानै बुंब्ला जोङो सि दानो थाखाय खुन्दुं नांग्रोगोन। बिदिनो जोंना ओ खुन्दुंखौहाय लाबोनायनि उनावहाय जोंनो बिदिनो ओ बेखौ माने गोबां आरो उम थाना लाबावनांगोन मु माबायाव मुस्रायावहा माने बेखौ ओ साना लानांगोन आरो जेरैहाय जोंना जोन्थोरजों सानाय जायो। ओ बेखौ साखांनायनि उनावहाय जोहा बेखौ ओ सोंनो थाखाय गोबां जगार नांगौ जायो। जेरै हिसानि थाखाय जेरै ओ जोंनो गनस्रिबो नांगौ जायो गान्दै नांगौ जायो बिदिनो आरो फिसा फिनला बुस्थु गोबां जोंनो नांगौ जायो आरो हिसान दानायावहाय। जेरै सालुगु साल नांगौ जायो। बिदिनो आरो गोबां ओ दोंबावो माने मुंफोरखौ माने मुंख'जोबनो आ हानाय माने हानाय नङा आरो नोंथां आङो। ओ दाहाय आं माने आं जि दानायनि बागै ओ जा एसे रोंगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनोसै। ओ जेरै जोंना ओ गोदो गोदाय जोंना बिदिनो ओ सि दानायाव जोंहा ओ आ खाइजोंनो माने सोङोमोन आरो। बेखौ माने ओरै बिसिना माने थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय सोङोमो सोंनाय जायोमोन आरो जोंना गां जे सि दानोब्ला ओ बिदिनो जोंना सोंनानैहाय उनाव बे खौ जोङो जेथे सेफायबाय जेथे सेफायनानै जोङो गान्दैयावहाय बेखौ ओ माने मेराय मेराय माने बेखौ मेराय मेराय जोंना ओ थुनना लानाय बायदि जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जायोब्ला जोङो नो खोनबाव नांगौ नो खोन्नाया जाय योब्लासो जोंना बेखौ हिसान ओ हिसानसालियाव लांनानै जों हिसान दानो हानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंना गोदोनि दिनावहाय हिसान दानायाव माने गोबां खस्थ'मोन आरो हिसान दानाय होननानै बुं खस्थ'ब्लाबो जोंनि बर' बिमाफोराहाय सि जोम दानानैनो गोबां माने रांखावरि खाम फोनानै माने न'खरखौ सोलायबोदोंमोन जोंना जेरैहाय इन्दि सि होननानै बुङोब्ला जोंना इन्दि सिया गोबां माने बेसेन गोसा जोंना गांसे फास्रायावनो बिदिनो गोबां रां माने गोबां दाम लायो आरो जोंना बेसेना गोसाथार जेरैहाय नैरोजा थामरोजा गाहाम जों मोनो आरो गांसे फालियावहाय बिदिनो जोंना आरो इन्दि जिनि दख'ना होननानै बुङोबा जोंना बा रोजा गाहामाव लागि थाङो बेखायनो जोंना गोबां बेसेन गोसा जाय जोङो इन्दि सि दानो हायो जोंनाथ' इन्दि खुन्दुंआहाय लाथा एम्फौनि फिथोब निफ्रायसो जानाय नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंहा इन्दि सि दानायावबो गोबां खस्थ' अब्लाबो जोंनि बर' बिमाफोरा सि दानानैनो जोंना खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो न'खरखौ सालायलांगासिनो आरो नोंथां बिदिनो आरो जोंना आथिखालनि मुगायावहाय सि दानाय होननानै बुंब्लाबो एसेबां खस्थ' नंलिया आरो जोंना सि सोंनाय दानाय गासैबो माने मिसिनजोंनो सों सोलियो आरो नोंथां आथिखालनि गोनोखो मुगायावहाय बिदिनो जोंना आथिखालावहाय गोबां माने गेदेर गेदेर बिदिनो सि दाग्रा इन्डास्ट्रि खुलिनानै लादों बेफोरावहाय माने गोबां सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा माने सि दानो थाङो जोंनि बर' आइजोफोरा सि दानानैहाय जोंना बिदिनो रां खामायो खामायनायजों लोगोसे जोंना बिदिनो न'खर फारसेबो नांगौ जानाय आंखालफोरखौ सुफुंनोबोगासिनो दङ एबा सुफुंनो हायो औ आरो जोंना लोगोसे सि दानाया बर' हारिल' नङा आथिखालाव जोंनि बर' हारिनिखौ माने गुबुन हारियाबो खावनानै माने बिसोरो जोंनि सिखौ माने दानानै बिसोरबो बिदिनो फानो आरोना नोंथां बिदिनो आरो बिसोरबो बेफार खालामगासिनो जोंनि बर'नि सिखौ माने खावनानैहाय बिसोरो थिग बेबायदिनो जोंनि आर'नाइ आर'नाइखौथ' जोंना बर' हारिफोरासो गोबां बर' हारिफोरासो लायोमोन गोदोनि दिनावहाय आरो जोंना आर'नाइखौ माने गोबां मानसियानो दानो रोङामोन गोदोनि दिनाव गोदो माने एसेबां गोदोबो नङा जेरैहाय थांनाय समफोरावहाय जोंना आर'नाइ सिखौ माने दानो रोङामोन आरो गोबां मानसियानो जेरै जोंना मेचिन गैयामोन नालाय जेरै आखाइजोंसो दानाय जायोमोन बिनिखायनो माने आगर सुखांनो गोबां मानसियानो रोङामोन आरो गुबुन हारिखौथ' बुंनो नाङा बिसोरथ' रोंखायानोमोन खिन्थु बिसोरबो माने नैबे आथिखालनि मुगायावहाय बिसोरो मिसिनजों सि दायो नालाय नोंथां बेनिखायनो बिसोरो जोंनि बर' हारिनि आर'नाइनि आगरखौ बिसोरो खावनानैहाय बिदिनो गोबा गोबा आर'नाइ दानानै बिसोरो बेफार खालामनानै बिसोर रां खामायगासिनो आरो नोंथां बिदिब्ला आरो दंबावो जोंनि आर'नाइखौ माने गुबुन हारिफोरा जेरै गोदोनायाव लायो जों लानायखौ नुनो मोनो जेरै जोंनि बर'नि आर'नाइखौ बिसोरबो माने बाहायसै आरो जोंना आर'नाइ होननानै बुंब्ला जोंनि बर'फोरखौल' लानाय नुयोमोन एसे सिगाङावहाय आथिखालावहाय जोंना मा दो गुबुन हारिनि गोदो गोदोनायावबो जोंना बे बर'नि आर'नाखौ नुयो
औ
थिग बेबायदिनो जोंहा बर' बिमाफोरा ओ गोबांसि फालांगि खालामो जेरै बि दिनो जोंना बर' बिमाफोरा ओरैबायदि सि फालांगि खालामो खि माने बिसोरा मेंनाय गैया बानाय गैया आरो नोंथां जेरै जोंना गोदोनि दिनावहाय गारि मथरबो गैयामोन नङा होमब्ला नोंथां ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोंना गारि मथर ओंखारबाय बेनिखायनो जोङा आथिखालनि मुगायावहाय जोंनि बर' बिमाफोरनो बेफार फालांगि खालामनो माने एसे खहस जाबाय आरो जेरै जोंना ओ गोजान गोजान बाजारफोरावबो लांनो हायो। बिदिनो बबावबा माने फुजा जायोब्लाबो जोङो बै फुजायावबो जोंना ओ सि फालांगि खालामनो लांनो हायो माने जोंना गोबां सुबिदा जोंनि सि फालांगि खालामनाया माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा एब्ला माब्लाबााबो जोबस्रांनाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंना जि फालांगिया माने अरायसम थाबाय थागोन आरो सि दानायाबो जोंना अरायसम थाबाय थागोन नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओ गोदान गोदान आगर बिदिनो गोदान गोदान फैबाय थागोन ओ अब्लाबो जोंना सि दानाया अरायसम थागोन मानो होननानै बुङोब्ला मानसि सुबुंनि सिनि गोनांथिथार नङा होमब्ला नोंथां
अ
बिदिनो ओ नोंथाङाबो ओ सि दानायनि माने बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां औ सिदा होनना बुङोब्लाथ' ओ मा होनो गोदो गोबाङानो सिख्लाफोरा दायोमोन बर' आइजोफोरा औ बिदिनो ओ दानि ओ दानि सिख्लाफोरनिफ्राय गोदोनि सिख्लाफोरा गोबां दानो रोंगौमोन होननानै जों खोनानो मोनदों औ बिदिनो औ बिसोरो बिदिनो इन्दि जि दायोमोन बिदिनो आरो गोदो इन्दि दख'ना दायोना दायामोन बेखौ जों मिथिया दा खिन्थु औ दा खिन्थु इन्दिनि दखना ओंखारबाय आरो इन्दिनि औ इन्दिनि जोमग्रा ओ बिदिनो इन्दिनि ओ मा होनो बिदिनो फालि गोबाङानो इन्दिनि ओ मा होनो जि जोम ओंखारजोबबाय दा थाङै थाङै इण्डिनि ब्लाउसबो दानिया बानायनानै गानो आरो नोंथां ओ बिदिनो औ औ बिदिनो जोङो गोदो गोबां माने समायना समायना बादिनो ओ ओ दखनाफोरल' नङा गोबाङानो औ फालिनिफ्राय जोमग्रा हिसिमानिफ्राय माफ्लानिफ्राय बिदि गोबां दायोमोननो ओ जोङो औ नुदों ओ गासैखौबो माने दानानैनो ओ माने बिसोरो दानानैनो सोलियोमोन आरो दानानैनो गानोमोन बिदिनो औ बिदिनो जुदि दा जोङो ओ टेबोल क्लफमोन होनना बुङोबा बि दानायखौनो नुगोन आरो बिदिनो आरो दानायनि लोगोसे हेबनायबो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ बिदिनो औ ओ मा होनो ओ दाथ' उम दाबोथ' गोबाङानो दानो लुनो रोंबाय आरो मा होनो बिदिनो गोबाङानो दानि जुगाव मेसिनजों दायोमोन आरो गोदो मा होनो बिदिनो हिसानजों नो दाखायोमोन माने गोदोनि बर' सिख्लाफोरा गोबां आगर एर नायाव आखा फाखा गोबां समायना समायना आगर एरोमोनो बिदिनो गोबां दखनाफोराबो निजिनि आखाइजोंनो समायना समायना गोबाङानो दानानै दिहुनोमोन दा माने मोनसे आगर दिहुनोब्लाबो मानोना ओ जोंना मेसिन मेसिनजोंदो हिसान बिदिसो आगरखौबो एरो बेदोसो बानायो आरो गोबाङानो बिदिनो औ
मेचिनजोंसो जाजोबो आथिखालावहाय
औ आथिखालाव मेसिजोंसो जायो माने बिदिनो मा बुंनो आरो दा गोबां समायना गोदोनिस्राय आरो दा गोबां समायना समायना आगर ओंखारदों बिदिनो गोबां माने समायना समायना दख दखना ओंखारदों फास्रा ओंखारदों गोबां समायना समायना ब्लाउस ओंखारदों औ बिदिनो माने गोदोनिफ्राय गोबां समायना समायना ओ आगर एरनायजों औ आगरजों माने दख दखनाजों दानाया गोबाङानो मोजां मोजां ओंखारो माने आरो मास मोनसे बुंनो थाङोबा मास मोनसे मास मोनसेयावनो दखनानि डिजाइनाबो बेलेग बेलेग ओंखारगोन आरो जोंनि ओ मा होनो बिदिनो आगरनि दि जोंनाबो बेलेग बेलेग ओंखारो आरो दानिया बिदिनो गोबाङानो समायना समायना ओंखारो जोंनि ओ मा होनो बर'नि दखनाफोरा बासिथावना नङा आरो नोंथां
अ नंगौ नोंथां औ ओ औ बिदिब्ला आं नोंथां जोंना दिनैनि समाबो जाना फैबाय नोंथांखौ उनाव लोगो मोनलाय फिननो मोनथों होननानै मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ औ नोंथां बिदिब्ला दोनथनोसै नामा
औ नोंथां औ